औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
मोजाङै खोनायाखै नोंथां। खोनादों नोंथां?
औ दासो खोनादों।
ओ।
औ दासो
ओमफाय ओ।
फ्रिब्ला मोन नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव
औ नोंथां।
हेलौ औ थ' आयदाया जोंना
फोरमायनो
औ आयदाया जोंना जाहैबाय गोदोनि सम आरो दानि सम बर'नि गो गोदोनि सम आरो दानि सम आरो। गोदो माने माबायदि एहाय बर'फ्रा सोलियोमोन ओमफ्राय दा माबायदि जा बो जाबोखो माबायदि जौ गानो हादों ना हायाखै बेफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो। थ' बेबादिनो जोंना बर'फ्राथ' गोबां जेनेबा सोलायबोबाय आरो। गोदोनि समाव जोंना जेरै दाउ, अमा फिसिनानै जोंना न'खरा गोबां जेनेबा लेथेर फिथेर आरोमोन आरो सोरनिबा जौ लोंनाय बाय बेबायदि गाज्रि अबस्था मोन आरो जेनेबा न'खरफ्रा। दाव अमा फिसिबाथ' ग्रोम म्रोम फिसिबाथ' एसेबाबो मैला जायो। नङा होमबा? बेफोरबायदिनो गोबां। मैला मैथामोन आरो जेनेबा बेफोर दा बेफोरबायदि बांद्रायखौ बांद्राय जानाय बेबायदि मैला मैथाखौ जों बांद्राय नुनो मोनला आरो बेफोरबायदिनो गोदोनि समावहाय गोबां जोङो। खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन आरो जेनेबा आबादनि बिथिङावनो होन आबादानि बिथिङावनो जोंङो रायज्लायग्रोसै। आबादनि बिथिङाव सिगां सिगाङो जोङो गोबां। बेबायदिनो खस्थ'यै मावनांगौ जायोमोन आरो नांगोल जुंगाल जों गोबां खस्थ' मोन आरो जेनेबा। फुङावनो जोङो मोसौ होलांनाय जेनेबा ओ हाल खदाल जेनेबा हाल एवयोमोन आरोना बायनानै। दानि समावथ' बेफोरबायदि गैलिया बिदि ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय। बेबायदि खम समनि गेजेरावनो जोङो हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनि सम समावथ' आरो ओ दब्लायसे दब्लायनै सानसेयाव दब्लेसे दब्लायनै बेबायदि फोमोननानै जों गायबोनायखौ नुयोमोन आरो। माने
अ
दान मोननै मोनथामसो लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। जोंना दायो बेबायदि नंलिया गोदोनि सम बायदिहाय जेनेबा। दंलिया आरो एसे खम समनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै बा। हाल एवनानै जेनेबा बेफोरबायदि। जमा जमा ओंखारलायनानै जोङो। सानसेयावनो गायजोबलायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बां-बां फ्राय जुदि हा गैयाबा सानसेयावनो जोबखानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव बेफोरबायदि। ओंखारलायनायबो दंमोन दंनाया। थेवबो खमखौ नुयोमोन आरो जोङो दब्लायसे दब्लायनै एवनानै होयोमोनथ' बेनिखायनो न'आवनो गायजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बेबायदिनो गोबां खस्थ' अखा बांखा सान्दुं बेफोरजों खामथाबनानै थानांगौ जायोमोन आरो बेफोरबायदि सहायनानै गायनांगौ जायोमोन। ओ थ' गोदोनि समावहाय। जेनेबा आबादाथ' बेबायदिमोन मेचिनफोर। खाराखैमोन बेफोरबायदिनो मेसिनाव जेनेबा माइ नानो थाखाय जोङो मेसिनखौ जोङो मोननो हाबाय दायो। बेबायदिनो गोदोनि समावथ' गोबां गोलाव सम लायोमोन बिदिनो माइ नानायावबो दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदि खोमसि हरावनो जोङो खारनानै मोसौजों ओ ओ सिलायावहाय जोङो माइखौ नानाय जायोमोन आरो जेनेबा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो दानिया बेफोरबायदि नुलिया गोबां ओ एसे समनि गेजेरावनो जोंबो बेफोरबायदि माइखौबो नानानै डायरेक्ट जोङो बाख्रियाव सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो सिगांनि समावथ' आरो नाखांसै नाखांनानैबो जोङो ओ जिगाबखौ एक्सट्रा खायखांलायनानै जेनेबा गारि लायनांगौमोन आरो बेफोरबायदि जेनेबा जिगाब फोरजि बानायनाय बेफोरबायदिमोन आरोना जेनेबा माइफोरखौ खौबो जोङो बावहोयोना बाव होनाय बेफोरबो बेफोरबायदिखौ जोङो नुयोमोन आरो ओमफाय दानि समाव बांद्राय जोङो बिदिखौ नुनो मोनला नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे माबाखौ बुंनो सानो नामा?
औ जेनेबा
बेसेबां गोथौयैथ' मिनथिया आं मिथिनायाव अब्लाबो आं जायखिया जाखिनि नुनाय एबा जाखिनि खोनानाय बेफोरखौनो फोरमायना होनोसै नामा नोंथां।
औ औ जायो नोंथां।
जेनेबा गोदोनि सम होनोबा एबा दानि सम होनोबा जेनेबा गोदोनि समाव थ' जेनेबा जों ओरैनो जाब्बा जुब्बासो होनजायो आरोना माने गोदोनि समाव जेबो साखोन सिखोन गैया साफायै थानो रोङामोन आरोना नोंथां माने दानि जुग थ' सबसो सब सोलाय जोब्बाय आरोना गासिबो मालाय साखोन सिखोन थानायनिफ्राय लानानै जानाय सिम गासिबो साखोन सिखोन जाजोब्बाय आरोना नोंथां जेरै जोंहा गो गोदोनि समाव जोङो बिदिनो थुरिनि न' एबा बिदिनो नाराफोरनि न' बानायनानैसो थायोमोन आरोना नोंथां। बिदिनो आरो मा होनो बै जेनेबा दंफां बिलाइ बे गुवार गुवारा बिदिनो थख' ना मा बिफांनो बेफोरबायदिनो बिलाइफोरखौ दान फायनानैसो माने न' लुनानै थायोमोन आरो गोदोनि समाव नोंथां। माने दानि समाव आवथ' माने फ्रायानो बेबादि न' नुला आरो ना गोदोनि बायदि जेनेबा बहुत सोलायलांबाय आरोना नोंथां। मानो होनोबा जे दानियाव थ' बिदिनो गासिबो बिदिनो सोरहाबाथ' बिदिनो पाक्कानि न' जाजोब्बाय जेरै सिमिट थिमिट। बिदि रायलायलायनाय जाबाय आरो सोरबाबा बिदिनो थिंफोरजोंनो बिदि लुनाय जाजोब्बाय जेने हानि इन्जुर बानायना बिदि लुनाय जाबाय आरो, आरो फ्रायानो आजिखालियावथ' गासिबो माने फाखानि न'आनो जाजोब्बाय होनजायो आरोना नोंथां माने। सरखारनिफ्रायबो जोंना न' रानना होयो नालाय। बेनिखायनो दा फ्रायानो माने पाक्कानियानो जाजोब्बाय आरोना माने ओं। थारमाने गोदोनि समावथ' बिदिनो इन्जुरनि न' एबा बिदिनो नाराफोरनि बिदि माबानानैसो थायोमोन नालाय आरो, आरो जेने बा गोदोनि समावथ' जोंहा आरो लामाफोरनि सायावबो माने गोबां जेंना दंमोन आरोना माने नोंथां। गोजान गो मान गोजान गोजान लामाफोर थांनोबा जेनेबा जोङो बिदिनो थाबायनानै थांनांगौमोन एबा लामाफ्राबो जोंना बिदिनो फिसा फिसा हाग्रा बारिबो जायोमोन आरोना नोंथां माने। थांलाय फैलायावबो जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो माने आरो बिदिनो जिब जुनारफोरखौबो गिनांगौ जायोमोन जेरै मोसा, ल ख्रा मुफुर बेफोरबायदिखौ गिनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समाव माने थाबायलाबायनो। दानि समावथ' माने बिदि नंला आरो जेनेबा लामा होनोबाथ' लामायाव जोंना माने गोदोनि बादि नङा आरोना नोंथां माने। दानि जुगावथ' गासिबो लामाफ्रा माने फाक्का जाजोब्बायनो होन जायो आरोना नोंथां माने गासिबो माने मेइन रड हाइरड जाजोब्बाय आरो लामा हान्थिनायावबो जोंहा बिदिनो गासिबो माने गारि म टर दंजोबसै आरो ना नोंथां माने बबेयावबा थांनोबाबो जों माने गोबाव सम लाबाबो माने दसेनो मोनहैयो आरो ना माने, गोदोनि समावथ' बिदिनो माने अबेसेबा गोजान थांनोबा बिदिनो सानसे साननै गाहाम लायोनोमोन आरोना माने नोंथां माने दानि समाव थ' माने एक घन्टा दुइ घन्टा बेफोरल' लायो आरोना माने।